खोनादोंना?
खोनाबाय ओं।
औ।
र' फिसा जादों माथो। मा खालामदों दालाय?
ओ जिरायनानै दङ ओरैनो।
थाब थाबायलै खोनायासैनो रायज्लायगोन ना रायलायाखै?
हेल'!
ओ।
खोनादों?
उम उम एसे मारैबा फैदों मोजां खोनायाखै गोजान गोजानाव थानाय बायदि। फिसा फिसासो फैदोंथ'।
हेल'!
ओम ओम। औ। बुंदो
औ। आं नोंथांजों बे दख'नानि बागैसो दख'ना खालारनि बागैसो एसे सोंनो नागिरदोंमोन।
सोंदो मा सोंनो।
औ ओरैनो दख'नानि खाालारफ्रा मा मा थायो?
मेरला दं गोजा, गोथां, गोमो, गलाब, मै रं जोबनो गैया।
मा मा आगर?
नों बायनो?
बायनोथ' बाया माने आं मोनसे सोंनानैसो लानो लुबैदों।
मेरला दंङा आगराबो। बावोसो बिदि गोसोखांबा।
औ।
फारौ मेगन, खाफिर आगर मेलला दं गासिखौबो लानानै बानायो दाना बिबार सिबार बिफां बिलाइ जेखौ नुयो बेखौनो नायनानै बानायो।
औ
बानायगोरबाय
गोदोनि समाव गोदोनि समाव मा मा आगर दायोमोन दख'नायाव ओरैनो नोंथां?
दावराय मोख्रेब, फारौ मेगन, आसि आगर, खासि हाथाइ आगर गुबैयाव आगर लानाय गनसि गंसा मा मा होनोथाय मेर्ला दंथारोलै खांख्रिखला आगरफ्राबो गोदोनि गोजा मि मिथिजोबा
नोंथाङा गो दोनि दखनानि बागै आरो हा
दिंखिया आगर अ' दिंखिया बिलाइ आगर हाजोबो बिनो
नोंथाङा गोदोनि द'खनानि आगर आरो दानि द'खनानि आगरनि गेजेराव मा फारागथि नुनो मोनो?
दानिया हायालै गोदोनिजों। गोदोना आलदा दाना आलदा ओमफाय दा गोदोनिखौ मोजां नुयो नालाय ओंखायनो दानि मानसिफ्राबो गोदोनिखौनो बुरखाङो बानायो दानाथ' बा बे जानला मानला बिफांनि बिलाइ माबा माबि बिदि बिदिखौ बांसिन एसे दि जायखिया बिबारफोरखौनो नायनानै बानायलाबायो आं होननो रोंला बेफोरखौ।
औ
जाय जेरै हागौ मालाय गोसो होना बानायो खिन्थु गोदोनिजों हाया गोदोना नामजादासिन।
हाबानि समाव बर'फ्रा मा मा द'खना माबा द'खनाखौ बांसिन बाहायो?
हाबा जानायाव?
औ
हिन्जाव गोदाननो मालाय दख'ना थावसि बिजोंनो फास्रा गोजा बेफोरथ' थाखाबाय जि फ्रा अरुना थुरनाया।
औ
ओमफ्राय
खोनादोंना?
खोनादों
दख'ना थावसेयाव बांसिन मा आगार एवो ए एरो मानसिफोरा?
बेनि आगराथ' ओरैनो सादासो। आसि आगरफोरबायदि आसि आगर बायदियानो लायो आगर थानाय जाया आरो दख'ना थावसिया।
उ
फारि बोनाय बिदिल थायो।
दानि जुगनि दख'नाफोरखौ बाजारफ्राव थाङोबा माबायदि नुनो मोनो?
मा नुनो रिदि रिदां आलायनानै दोनगोन मालाय सोंनायखौबो मिनिनोसो ओंखारबाय आइदै खाथियाव रावबो गैया मा खन्थाइ आवरायखोसो सानबाय बे जायखिजाया जों जेरै रायलायो बिदि रायलाय जायोलै जेबो नङा।
ओमफ्राय बिदि होनजायो आरो नों फनाव।
आइया जेबो नङा गोसोबायदि रायज्लाय जायो। जेबो नङा बिदिनो रायलायगासिनो मालाय। खोनादों?
उम
खालि फथ रायलायबायल' थानांगौ आरो गोबाव गोबाव स्रि थानाङा नै बिदि जेरै रायलायो गासिबो बे जोंनि माबा रायलायनाय गोजा नालाय जोंनि राव। बे गासिबो सोलिजोबो। खालि बाहेरानि माबाखौल' होननो नाङा आरो। जेरै दामा ओंख्रि जाया फोरबायदि गासिबो मा खालामदों। सोङाखैमोनदांं नों नाव ओंख्रि खोन्थादो।
हा?
ओंख्रि सोङाखैमोन ना मा ओंख्रि जाखो?
दालि गोखा आलु भिन्दि लाब्रा।
मिलायो बयनोबो बिदि जानो।
हा?
दस्रा माबा हारिनि दंना बिसोर जायो जाजोबो? उम बाहेरानिखौ जागोन ना जाया नोंलाय लाङो आं।
जायोरा बिलाय एखेखासो ना गासिबो ओंख्रियालाय।
दस्रा जायगाना नै।
दाथ' जेबो नंथ'आ। जोंना माबासोलै थालिर आलु। लाब्रा ओमफ्राय माबा उम खारौ खान्दाय बिबार भाजा।
उम।
ओमफ्राय खारौ खान्दायालाय।
ओइ लाय माबादों खन्नानै लाबोदों।
सो सोर दं न'आव?
मेल्ला दंलै मालाय आमलायनि मन'गासिनो लोंगासिनो। ओम आयं सानैै सासे आनै दं ओइ द'खान खाथिनि।
साब्रैजों सासेया हबा दाख्लै फैफानो सान फैथ'वाखै सानथामसो सानब्रैसो जाबाय खोमा।
गैथ'आ। उम
ओमफ्राय जेरावबो थाङाखै?
अबाव थांनो दा मन्दिर माबायावसो हमलायलांसैसो नम' होनफ्रांथारो जों दा खुलुमहैनोसो थांनो नागिरदों एसे। थांनांगौ। बैयाव खाथिनियाव। माइग दसे थांनि दा। औ बेलासिनियाव बेलासियाव सावोना खुलुमो मादैया।
ओ।
ओरैनो दसे।
औ।
गोबाव जाथारबाय थांनो मोनैया।
अ।
फुङावबो मानसिफोर मेरला फैयो बेखायनो थाङाखै आं।
जे रावबो थाङाखै?
थांथ'वाखैनो दाहायसो एसे थाब माबाबा दसे थांनो सानदोंमोन मोनालायगोनसोदां। दा जायाबा गाबोन थांसै। आरो अमा बेफारिबो खबर लाहरदोंमोन गाबोनसो फैनो होनबाय। दायो फैयो होनबाथ' खेबसेनो थांगौमोन फैयोना फैया गाबोन दं
अबेनि अबेनि बे यालाय
गयबारि नि। दामफोरखौनो होला। बेसेबां मोनथाय बुथारनानै फाननो होनदों ओमफाय नाङाबा खम आदानि फैसाबो माबा मोना जानानै ओरैनो माबा जाजोबगोन।
सोर जाग्रा दं? रावबो जाग्रा गैया।
बेखायनोथ' मा खालामगोन हरला बायनांबा नाङाबा।
आसार बानायदो रा आसार बानायदो।
उम बानायदो। फैसाया बेसेबां खहा ओमफ्राय सानलाय नांगौनि थाखाय फाननो नागिरनाया।
आ मासे बाय ना दोननो हागन दा।
माबा लाखिनानै दोनबानो जायोमोन बेंथलथिंजायनि फैनायखौ जिब्रै रोजा होदोंमोननो। गोदाव सोरावसो। दा बयबो एसे बाहादुरि जा गासिनो।
सिगांनिबोखा बे दयाना
हुम?
दहाय सिलान्निनो खा माथो दहय।
माया?
बे जिब्रै रोजा होननायखौ होनदां गोदो आं थानाय समाव नंखौनो माथो।
गोदोबाव दाख्लैसो ओमफ्राय। औ नों थानाय समानो खामोन ना बेलाय माबा खालुफुआव लांनो मानो होनदों माबायदि जागोनसो सानदां। एथथ' लाङो मानसिफ्रा बयबो।
नाङोलि।
नांबाथ' नांबाय जुदि नाङाबा?
औ।
एसे उनाव नानै माबाबाबो जागौमोन गावहा बे बारा गोबाव गैखालानो मोननै बा मोनथाम हरनांगौआ। जमा दोनथुमनाया थामजि रोजाया।
दाख्लै आं आ-आरो आंनिखौ बेबो होनांगौमोनथ' बे एबार होदोंना होआखैथाय।
बेखौलाय दाबो मोनथ'वाखै आंनियावसो माबा खुलिनानै दोननायाव मोनबासो बेखौ मोनबासो होनो नो। बेलाय गावनिखौ बबाव होनोनो बिलाय आंनि मोनबा हरबासो। बेखौबा आंनाव उलथासो बारा बारा बिगासिनो गावनियाव होना होफानो।
बाराखौथ' आं मिथिया एबार जायखिजाया आं आंनि बेथन मोननायजों आं माबाखौ हरगोन आं मानो होनोमोनलाय सुदा। सुदा नै हाजार जाबाय। बेखौ हरसै बिनिफ्राय बारायोबा बारायबायनो नोंनि आखायाव बारायबा बारायबाय नोंसिनि आखायाव बे आंनि गैला।
माया बारायनो?
जायखिजाया आं आंनि सुटखौ हरगोन आं मास मोनब्रैनि दङ
नङा ओरि खालामनांगोनब्रा नोङो